औ खोनादों नोंथां
दा नोंथाङा मा खालामदो
आं दान्दिसे सम जिरायनानै दं नोंथां
दा नोंथांनाव आं फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बे जों थांखिनि सायाव एसे सावरायनो नामा मा जिउआव मा खालामलांनो मे बोरै जौगानो हायो बेफोरनि सायाव सावरायनो नामा नोंथां
औ दे सावरायजागोन नोंथां
दा होमबा जोङो दा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा कि जों माबायदि थांखि लाबा माबायदि जौग जौगालांनो हागोन बेफोरनि सायाव अखा
माने औ खोनादों माने जों जिथु सुबुं माहारि नङा होमबा बे सुबुं माहारिनि जिउआव
औ
जेब्ला जों एसे ओ बैसोआव देरबोनो हमो अब्ला ना जो जोंनि गोसो सिङाव गोबां खोथाफोर जाखांफैयो आरो बेनि गेजेराव जों खायसे सिमांफोर नुयो जेरै आं औ देनां एसे गेदेर जानायनि उनाव माबा मोनसे खामानि मावगोन होमबा बै खामानिजों आं एसे। ओ गोजौ फारसे दावगालांगोन जेरै रां रुफानि बिथिङाव। बा गावनि ओ मुंखौ एसे गोजौ थाखोसिम लाबनो थाखाय फ्राय बेफोरबायदि सिमां नुयो नङा होमबा नोंथां उम बेफोरबायदि बिदिनो ओ। जों गोबां सिमां नुयो जेरैहाय ओ‌ सोरबा। ओ डक्टर जानायनि सिमां नुयो सोरबा फोरोंगिरि जानायनि सिमां नुयो
सोरबा इन्जि
औ इन्जिनियारनि नुयो बिदिनो बेफार फालांगि मावनायनि गोबां सिमां सुजुयो आरो ओ बेनिफ्राय औ। बैफोर सिमांफोरखौ जेरैबायदि सुजुयो बेनि गेजेरावनो खायसे सुबुङा सिमांखौ नुनानैल‌ ओरैनो थायो आरो जे सिमांनि ओ सिमां नुनाय फारसे जाफुंसार होनो थाखाय बे नाजानाय गैया बा मावनाय गैया ओरैनो खालि सिमांखौल सानफ्रोमबो सुजुबाय थायो बैफोरबायदि खालि सिमांखौ सुजुनानै जों जुदि ओरैनो गोदाव सोराव थालाबाय थायोब्ला बे सिमाङा जोंनिया जिहेथु थांखि बेफोर थांखिया माब्लाबो खुंनायनि लामायाव फैया आरो
दा जों बेफोर थांखिफोरखौ औ उन्दै समनिफ्रायनो लानो हानाय जानांगौ आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेफोरखौ सिमांखौ जों सुजुनो थाखाय बा सोलोंथाइ लानोबो गोनांथि जायो बा नखर फोरनिफ्रायबो समाजफोरनिफायबो मदद मोननांगौ जायो अब्लाना जों हाहोयो आरो दा बोर। फरायबा बोरै मा थांखिजों थांबा लामा दिन्थिग्राबो थानो गोनां जायो अब्लाना जों माने मोनहैयो आरो बेफोर थांखिफोराव
बेनिफ्राय ओं‌ बै थांखिफोराव बा बै सिमां नुनाय जिथु सिमां बेफोरखौ जों ओ मोगथाङाव महर लाहोनोब्ला सानफ्रोमबो जों बै सिमां आरो जोंनि बे थांखिखौ गोसो गोसोआव लानानै माखासे खामानि मावनो गोनां जायोबा खायसे जेंनाफोरखौ खौ जों बारसिलांनो गोनां जायो आरो
औ औ जेंनानि गेजेरजों सौसिलांना थांनो गोनां जायो
बेफोरबायदिनो ओ जेनेब्ला जों जुदि सासे मोजां जाफुंसार सुबुं जानोब्ला जों अराय सम माने ओ जायफोरा ओ सिगाङावनो सहैखांबाय बैफोर थांखिफोराव ओ बैफोरबायदि ओ सुबुंफोरनिफ्राय जों खायसे गियानफोरखौ सों नानै लानांगौ अब्ला बुजिनानै लानांगौ गावखौनो फिसा सानालासिनोब्ला ओ लाजिया सोमजियाब्लाबो जों बैसोर सुबुंफोरनिफ्राय खायसे गियानफोरखौ निजेखौनो उन्दै खालामनानैब्लाबो
सोंनो गोनां जायो सों
होनब्ला सोलोंनानै लानो गोनाङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो।
औ गोनांथि।
ओमफ्राय आरो बै थांखिफोराव सहैनो गोनांब्ला जों सानफ्रोमबो मा जानांगौ ओ जे जोंनि देरसिन खौ मान होनाय बा उन्दैफोरखौ अननाय बा जों जोंनि जानाय लोंनाय थानाय बे गासिबो ओ सोनारनानैसो जों गावनि औ औ अब्लासो औ नंगौ नंगौ अब्लासो जों माने गावनि आखायाव सौहैनो हायो होननानै आं सानो आरो जेरैहाय दा हमनानै ला नोंथाङा सासे गिदिर बेफार फालांगिरि जानो लुगैदोंब्ला नोङो बै सोरबा ओ मास्टार ओ फोरोंगिरि बा सोरबा डक्टरखौ लोगो हमब्लाथ' बिसोरनियाव सोंब्लाथ' नोंथाङा बे जानाय नङाना बिदिनो माने हमनानै ला नोंथाङा जुदि बेफार फालांगियाव जौगानो लुुबैदोंब्ला सोरबा सासे बेफारि बा फालांगिरि बैफोर सुबुंजोंसो लोब्बा लाखिनानै बैसोरनि खोथा बाथ्रा खौ खोनासंनानै गावबो गाव बो नाजानानै एसे आवगायलांनो गोनां जायो आरो।
बिनिफ्राय नोंथाङा ओ एसे बुंदोंमोन जे ओ जों समाजजोंबो लोब्बा ला खिनांगौ बेफोरनि थाखाय नङा होमबा नोंथां। औ जेनेबा बे समाजजों गावनि जौगाथायनि थाखाय मा बादि लारायनो हागोन नामा?
दा जेनेबा जोंनियाव समाजावबो बिदिनो गिदिंथिंनाय बा बेरायथिंनाय बे गामि गफा गामिफोरावनो जेनेबा नोङो ओ दा जोङो जों फरायबाय थाबाय हा फरायबाय थानानै जोंखौनो दा गामिनि सोरबा सासेयाबा लिंनानै लानानै थांगोन बा गफोरो आरो सोरबा आरो जौ गनायखौ नुनानै मेगन सानानै बैखौ माने ब'खिगोन बा दुसिबाय थागोन आरो साइ साइदआवनो बा जि बिदिनो आन्दो आन्दो बेफोरखौ जों माने खोनाबाथाय बै जायबा सुबुं गावनि थां खिजों होसोदों बेफोरखौ खोनाबाथाय गोसोआ एसे बायनो नागिरो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिदि बुङालासिनो बा दुसिया लासिनो जों माने जि गामिनि बा समाजनि सुबुंफोराबो बेखौ माने उत्सा बा बिदि थां मा होनो बेखौ एसे सापर्ट खालामनांगौ आरो बाथ्राफोरखौ जेनेबा मोजां मोजां बा बोसोन होनांगौ दे बिदिनो फराय बिदिनो खालामबाय था बेफोरबायदि बुंनो हानाय जानांगौ आरो जोंनिया।
औ नंगौ नोंथां।
दा माने जोंनिया बेफोर बुंनायनि अनगायाथ' जोंनिया बांसिनानो बा जिं जिं आन्दो आन्दो बुंनाय बा मेगन सानाय बेफोर थायोना बेफोरनि थाखायनो जेनेबा जोंनियाव हमाजाबो एसे यो मा होनो बेखौ बो खालामो बा जोंखौ जेनेबा नारसिननोबो नागिरो आरो।
औ नारसिननो नारस औ बिदि नारसिन जायोब्लाथाय गोसोफ्रा एसे ओ जौगानो ना सोरो गाहाय फारसे
औ औ थांफिनो नागिरो बेफोरनि थाखाय जोंनो समाजाबो एसे जेनेबा थाखोयो आरो हेफाजाब होनो गोनाङावबा बेफोराव नाख्लाय सिननायावबा बेफोरखौ खोनानानै जोंनिया गोसोआ बायलाङो नालाय बेयावनो जोंनिया थांखिया थालाङो आरो।
औ ओमफ्राय आंनि मोनसे हमदांनो हानाय बायदिब्ला मा जायो नोंथां जोंनि जिथु सोरगिदिं जायखौ नोंथाङा समाजबो बुंनो हागोन जेनेबा सोरगिदिं आरोना बेफोराव जुदि ओ बिदिनो जौगानाय बा देरहासार जा थांनाय सुबुङा जुदि बाङोब्लाथाय बे उन जोलैफ्राबो एसे गाव गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय गोरलैसिन जायो
गोरलै जायो औ औ मानोना बेखौनो नुनानै औ
बेनि गोसोआबो मोनसे औ
औ जालाङो आरो बिनि खिथु खिथु थांफानो गोनांथिबो जाहैयो बा थांथारनांगौबो जाहैयो सोरबा सोरबा खायफाफोरा जेनेबा न'खरफोराबो बुङो नालाय बे बेफोरबायदि जाय दोननानै बेफोरबायदि जानो गोनांथारबो जाहैयो आरो खायफा सुबुंफोरा जेनबोब इयुन जोलैफोराबो बेफोरबायदिनो आरो बेखायनो जोंनिया समाजाव जेसे हायो एसे जौगानायबो जानांगौ बे अब्लासो जोंनिया माने इयुनाव मोजां जाहैगोन आरो
औ नंगौ नंगौ बेनिफ्राय आं आरो मोनसे खोथा सानबावो नोंथां ओ बे जाहैबाय मा ओ जोंनि जुदि सुबुंफोरा ओ जौगालांबाय थायोब्ला बिदि गावबा गाव थांखि लानानै देरहासार जालांबाय थायोब्ला जायफोर उन्दै थाखोनि सुबुंफोर थाया होनब्ला जोंनि जायगायावबो गासैबोथ' देरहासार जाजोबनो हाया आ बिदिआवबो माने गोबां हेफाजाब जायो होननानै आं सानो आरो ओ मानोना ओ जोंनि गामिफोराव हमनानै लादो नोंथाङा गोबां हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा सुबुंफोरबो दं गासैबोथ' साख्रिब्ला बिजनेस फालांगियाव देरहासार जाजोबनो हाया नङा होमब्ला अब्ला बै उन्दै थाखोनि जिथु हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा बैसोर सुबुंखौथ' ओ जोंनि उन्दै थाखोनि मानसिफोरा सानफ्रोमबो खामानिफोराव बाहायबाय थानो हानाय नङा नोङा होनब्ला थां बेनोखायनो जुदि गामिफ्राव सोरबा गोजौ थाखोसिम सौहैनाय बा जौगासार जानाय मानसि थायोब्ला बै उ थाखोनिफोरखौबो जेनेबा गावनि न'खराव खामानि मावनो खायसे हाजिरा खामलाफोर मावनो लिंहरोब्ला बे उन्दै थाखोनि मानसियाबो ओ जेनेबा औ खाबु मोनो ओ रां रुफानि ओ फारसे जोबोर हेफाजाब जाय यो होननानै आं सान थां
दा बेफोरावनो बिसोरबो औ बिसोरबो माने बिसिनि जौ जौगानायखौ नुनानै बा बै निखावरिफोराबो गावसिनि फिसाफोरखौ बा गावसोरखौनो गोजौ दैखांलांनो थाख
औ औ औ बे जोबोर गोनांथि आरो जोंनि समाजाव दा
औ
औ बेनिफ्राय आरो आं सानबावो मा जेनेबा बिदिनो ओ गासैबो सोलिनांगोन नङा होमबा नोंथां
ओ सोलि नांगौ
औ बेनिखायनो बे गामियाव जुदि ओ बांसिन निस्रुइ बांसिन देरहासार जालांबाय थायोब्ला बे उन्दै थाखो निफ्राबो जोबोर गोजौ फारसे थांनायनि थाखाय जोबोर सिमां सुजुनो हायो आरो बै सिमांफोरा थाब्लासो बा गावबा गाव थांखि थायोब्लासो सासे मानसिया एबा सासे सुबुङा देरहासार जानो हायो जाफुंसार जानो हायो होननानै आं सानो आरो
औ जाय थांखि गैया बेयाव देरहासारनायबो गैया जाफुंसारनायबो गैया बेखायनो जिउ दानायाव बा जौगानायाव जों थांखि थाथारनांगौ आरो
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो गावनि बिमा बिफा न'खरनि गासै सोद्रोमानिबो ओ बे माबायाव ओ जिथु गावनि थांखिसिम सहैनाय लामा न बेयाव जोबोर गोहोम गोहोम थायो आरो बिहोमा थायो औ
दा अब्ला नोंथां जोंहा सावरायो समाबो एसे
औ औ औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो नोंथांनि जिथु बे ओ‌ आयदा आइदिायाबो जोबोर मोजांमोन औ दे नोंथां बिदिब्ला जों उनफोराव रायज्लायसिगोन ना मा होनो नोंथां
औ दे दे नोंथां दे